औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
आंनि माथोखौ खोनादोंना मोजाङै नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं दायो फ्रियावनो दङ' नोंथां।
अ मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि दङ'ब्ला आं नोंथांजों एसे ओ सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ सावरायनो हागोन नोंथांं दायो फ्रियावनो दङ'।
अ होमब्ला आङो नोंथाङो बर'फोरनि जोंनि जि बैसागु बिनि बागैनो नोंथांजों एसे सावरायनोसै नामा होनना सानदोंमोन।
औ जागोन नोंथां।
अ होमब्ला आङो नोंथां नोंथांजोंनो एसे आङो फोरमायग्रोसै।
औ ओमफ्राय फोरमायग्रोदो नोंथाङा।
बैसागो बैसागो होनोब्ला जोङो ओ बर'फोरनि मोनसे गिदिर मोनसे फोरबो होननानै बुंनांगोन जोङो बेखौहाय जोङो बोरै फालियो होनना बुङोब्ला जोङो ओ जोङो नायर नायहरनांगोनदि जोङो गोदो गोदाय जि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो बे बैसागुखौहाय माने फालिबोबाय दङ आरोना जोङो गोदो गोदायहाय माने जोङो बैसाग खौ माने बैसाग दाननि जिथिया मोनफैहाङो अब्लानो जोंनि बिफ बिफां लाइफां दाउसिन दाउला बेफोर गासैबो माने सोलायबोनो हमो दं बिफाङावहाय गोरलै बिलाइ सि खिलिबोयो दाउ खौऔया गाबबोनो हमो। बिफांफोरा माने गोदान महर लाबोयो आरोना ओ माने बेफोरखौ नायब्लानो जोङो माने बैसागु बोथोरा सफैबाय होननानै जोङो थाल मोनो आरोना होमब्ला जोङो
औ नोंथां।
ओ। संक्रान्तिनि जिथिया लास्ट अब्ला जोङो इदिनखालि जोङो मोसौ बैसागो होननानै जोङो बर'फ्ला बर'फ्रा फालियो आरोना नोंथां। बिदिनखालि जोङो संक्रान्तिनि जोबनाय खालि जोङो बिनि सानसे सिगां जोङो बिदिनो मोसौ बैसागोनि थाखाय जोङो माखासे जोङो बिदिनो राइदों खाराय मोखोना बिदिनो लाव फान्थाव हालदै ओ बि बिदिनो माखासे जगारफोर खालामनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां ओ बिनि उनावहाय जोङो जिथिया संक्रान्तिनि लास्ट इदिनखालि जोङो बे बुथुमना दोननायखौहाय जोङो जगार लानानैहाय जोङो फुङावहाय जोङो सिखारनानैहाय बिदिनो खाथिनि फख्रि। बा दंग' बा बिदिनो दैसाफ्रावहाय जोङो मोसौखौहाय होलांनानैहाय जोङो मोसौखौहाय थु फै थुखैयो लोबो। बेजों लोगोसे जोङो बे लाव फान्थाव बिदिनो हालदै बायदिसिना ओ खौ जोङो माला सुनायखौहाय जोङो मोसौनो माला गानहोयो बेजों लोगोसे जोङो ओ जोङो अरदाबनि हांगार बा जोङो दोबसिनि हांगार बेखौ खख'नानैहाय जोङो थाव गोथांजोंहाय। लगायनानै जोङो बे मोसौनि बिखुङावहाय जोङो थालेर फस्लाजोंहाय माने ओ दुलुर दुलुर बुनानै होनाय जायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोङो ओ मेथाइ खनै खनै जोङो बे मोसौफोरखौहाय बिनो रायदों मोखोना बिलाइफोरदों माने बुरज्राव बुरज्रावनो जोङो मेथाइ खनै खनैहाय जोङो बिदिनो फोथार फारसे जोङो होलांनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो गोदो गोदाय माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों बेनि उनावहाय जोङो खाथिया बैसाग दाननि से थारिख खालि बे दिननि ओंखायनो जोङो मानसिनि बैसागु होननानै जोङो फालिबोयो इदिनखालि बैसाग दाननि से थारिखखालि जोङो बयबो माने सिखार मोना जोङो जोंनि गेदेर गोलाव बा बिमा बिफा ओ बा जोंनि बाय बाहागिफोरखौहाय नोंनि गेदेरसिनखौ जोङो खुलुमो आरो गेदेरफोरा जों उन्दैफोरखौहाय बोर होयो आरोना नोंथां बेबायदिनो बे दिननि खालिनिफ्रायनो जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा माने गाजा गोमजायै रंजाबोयोमोन ओ बेदिनो ओ जोंनि माखासे बर'फोरनि आं दामग्रा आगजु जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा गरखा आरिखौ लानानै जोङो बयबो बिदिनो गानै जोमै बिदिनो गामसा आर'नाइ बिदिनो गस्ला गिन्दि बेजों लोगोसे आइजोफोरा दख'ना बिहुा जोमग्रा बिदिनो फोथा गोजा फोननानै जोङो बयबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने ज' ज'यैनो न'खर न'खर मोसाबोनो थाखाय ओंखारबोयोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो मोसायै मोसायै जोङो बबे बबेबा गामिया सप्तासे बबेबा बर' गामिया बिदिनो मास मोनसे हौवाबा गिया बिदिनो सानबै सामबाबायदिनो माने गोदो गोदाय माने रंजाबोयोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो रंजायै रंजायै जि जोब था रंजाखलि माने जोङो जोंनि रंजानोा मोननाय जि रां बा माइरं बेखौ फाननानैहाय जोङो ज'यैनो माने पार्टि जाबोनायखौ नुबोदों आरोना नोंथां आथिखालावबो बेबायदिनो सोलिबोबाय थायो आरोना नोंथां
औ
आथिखालावबो बेबायदिनो मोसाबोनायखौहाय नुबोबाय थादों जोंनिथिंजाय बे बेबायदिनो गेलेबोबाय थादों नोंथांमोननिथिं माबायदि बैसागुआ सोलियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां हेलौ
औ हागोन नोंथां होमबा आङो खोनायाखै नोंथां
ओं खोनादो नोंथां
हेलौ होनबा आङो नोंथांनोहाय होमबा आङो नोंथांनो बैसागुआव जेनेबा माबायदि मोसायो माबायदि बर'फ्रा ड्रेस गानोबा नोंथांसिम फोरमायनोसै होनबा नोंथां
औ
जोङो बैसागुब्लाथ' बर'फोरनि आंगोखौनो होननानै जोङो फोरबो आंगो फोरबोना जों मिथिनो मोननाय जाखायो
औ
माने जोङो बैसागुआव गावनि आंगो माने जेरै जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जाय जोङो गाननाय जोमनाय। बेखौ जोङो गाननानै मोसायो आरो होमबा जों आङो बर'फ माने बर' हिनजावफोरा जोङो बांसिन दख'नाखौथ' जों गानो होननानै मिथिखायो होमबाबो माने गावनि ट्रेडिसनेल माने गावनि बर'नि आंगो माखासे दख'ना बिदिनो बासिनाय थायोना बे दख'नाखौ माने दख'नाया गोमो जानांगोन। दख'नाया गोमो ओमफाय ब्लाउस आ गोजा ओमफाय आरनाइ फालियाबो गुफु गोजा ओमफ्राय माने जान्जियाव जायखौ खानानै जोङो गोदोनिफ्रायनो मोसाबोदों बे कालारा जाबाय गोथां।
औ
ओमफाय बे माने जोङो दख'ना गोमो आर'नाइ गोथां रायजोआव खाग्रा ओमफ्राय आर'नाइ फालि गोजा। ब्लाउसखौ गोजा माने जोङो बेयो बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस होननानै जोङो माने मिथिनो मोननाय जायो आरो।
औ
बेनि थाखाय जोङो माने बैसागुआव मोसायोब्ला बोरायानो जा बुरियानो जा माने सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बैसागु समबा जों गावनि द्रेसखौ जों गाननानै मोसायो। बेनिखायनो माने जोङो दख'नाखौ
दखनाया माने जोङो हाथायनिफ्राय माने मेसिन निफ्राय बानायनायबो गानो आरो दख'नाखौ जोङो दानायबो गानो आरो। बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गोदोनि समावहाय बांसिन दानाय दख दखनाखौ जोङो गाननो नुनो मोननाय जायोमोन।
औ
आथिखालनि मुगायावथ' जोङो माने दानाय दख'ना बारा जोङो नुनो मोननाय जाला एबा गाननो मोननाय जाला बिनि थाखा खायनो बांसिन हिन्जाव माहारि बांसिन हिन्जाव माहारि आइजो माहारिया बांसिन बैसागु बोथोराव जोङो जेेराव मेचिननिफ्राय बायनाय मेचिननिफाय दानाय जेरै जों मेचिननिफाय दाबा सानसेनो जों गोबां रोखोमनि दानो हायो गोबां माने गोबां मोनो बेनि थाखायनो जोङो
बे बांसिन दानाय दख'नाखौ गाननाय जालिया आरो गोदोनि समावसो गानोमोन। दायो गानो होमबाबो बांसिन दामफोरा बारा जायोना बेनि थाखायनो जोङो दख'नाखौ मेसिननिबो गाननाय जायो। आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो हौवाफोरनिखौ बुङोबा गामसा।
औ
ओमफ्राय गस्ला गिन्दि आथिखालावथ' जों बांसिन आरना गस्लाखौनो गाननाय जायो।
औ औ
आर'नाइ कत माने जायखौ जोङो आथिखाल मुगानिसो आरो दै बियो नोंथां गोदोनि मुगायावथ' जों बिदि गाननाय जोमनाय जेबो खोनानोबो मोनाखैमोन आरो। ओमफायहाय आथिखाल मुगानियाव माने गोदान मुगायाव जोङो बेखौ बानायनानै लानाय जाबाय आरो गावसोर माने समायना माने बर' हिन्जावफोरनाबोथ' जेनेबा गस्लाफोर बिदि गाननाय थायो नालाय बिनि थाखायनो हौवाफोरनिखौबो बांसिन समायनायनि माने बर' होनना मिथिनायनि जायखौ जोङो आर'नाइ खट सुनानै जों गाननाय जायो बेनि थाखायनो जोङो माने आरो जों गामसाखौबो बुंनो थाङोब्ला गामसायाबो दानायबो थायो आरो मेचिननिबो थायो आरो ओमफाय माने जोङो बेफोरखौनो गाननानै बैसागुआव जोङो बयबो गोसो होसारनानै माने रंजायो मोसायो गोसो खुसियै जाहाथे गोजाम बोसोरावहाय जिखिनि दुखु दाहा जानानै थांदों बे थांखांबाय थांखानायखौ जों फिन गोसोखाङा लासिनो गोसोखाङा ला लाबासिनो गोदान बोसोराव माने जोङो मारै गोसोखौ खुसि खालामनो हागोन माने गिबि बोसोरनि माने गिबि सप्तायावनो जोङो गोसोखौ खुसि खालामग्रोनाय जायो आरो। जाहाथे जोंनि जिउआव मालाबाबो बेबायदि दु खु खैफोदा फैब्लाबो जोङो जेनन्नानै थाया। माने रंजानाय खौ जोङो बावा बेनि थाखायनो माने बैसागुनि बोसोर बैसाग दाननि गिबि सप्तायाव जोङो बे बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। आरो
औ
माखासे गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ बावनानै माने दोनथ'नानैबाबो जोङो दसे सम रंजायो मोसायो। ओमफाय बिनि उनाव मोसाखांनानै जोङो गोबांनो मानसिफ्रा बयबो मोसाखांनानै सेंग्रायानो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो माने बैसागुखौथ' जों जेन'बा बैसागु जादों होनना रंजाबाय थानोबो हाया नालाय
औ
बैसागुखौ मोसाखांजोबना रंजाखांनानै जेब्ला गावनि खामानियाव मुखुब जायो जानो सै बा बिनि जायैनि सिगां माने जानाय लोंनायफोरखौ जोङो मोजाङै स्रां जाखांजोबनानै जोङो फोजोबनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
होमबा नोंथांनिसिम आं बेखौनो फोरमायनाय थाबाय आरो नोंथांनिफाय माखासे मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ आं मिथिनो मोननाय जाबाय होमबा नोंथां थ'बाबो जानानै फैबाय
औ जाबाय होमबा उनावहाय
दामनानै दोन्थ'नाय जासिगोन
औ औ नोंगौ नोंथां उनावहाय लोगो मोनफिनसिगोन होनबा नोंथांखौहाय मोनसे गोदान टपिक्सआवहाय। बाय एसेनि
औ नोंथां औ होमबा दे नोंथां।